खुलुमबाय नोंथां ।
खुलुमबाय ।
औ नोंथांजों आंङो दानदिसे सम सोलोंथाइनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हायो नोंथां दे ।
औ सोलोंथाइ होनोबाथ' जों रोंगौथिखौ बुंनाय जायोना नोंथां । जेरै जोंङो फिसानिफ्राय फिसा रोंनाय सोलोंनाय बेखौनो जोंङो सोलोंथाइ बुंनाय जायो गुवारै बुंनो थाङोब्ला जोंङो स्कुलनिफ्राय बा कलेजफोरनिफ्राय फरायसालिफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय सोलोंथाइ फिथाइ मोननायावल' सोलोंथाइ मोननाय नङा होननानै जों सानना लानांगोन मानोना गिबि सोलोंथाइ मोननायानो जाहैबाय जों न'खरनिफ्राय मोनो बिमा बिफानिफ्राय बिमा बिफाखौनो जोङो इसर बायदि होना सानना लालांगोन बिसोरनो खांदों बिसोरनो जोंखौ फोरोंजेनो
औ
सो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों गुबै सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालियावसो लाहैनाय जायो नालाय नोंथां फरायसालियाव थ गोदोनिफ्रायनो एखे रोखोमैनो दा जोंनि ओनसोलावथ' एखे रोखोमैनो जों गोदोहाय माबायदि फरायदोंमोन मोनबोदोंमोन बिमा बिफाफ्रा माबायदि फरायनो मोनबोदोंमोन जोंथ' लेखाजोंल'सो सोलोंबाय थानो मोनबोदों नालाय थां प्रेकटिकेलखौथ' जों बारा मोन बोनाय जाया दा बिनि बागै ए ए नोंथाङा माबायदि मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै जोंथ' नुनो मोनो जे गुबुन हादराव जेरै ज जापान चाइना बेफोरावहाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जि-जिउ राहा लामा दैदेनलांनो हानाय बायदियै ओंखाम ओंख्रि संनाय सोरबाबा दंफां दाननाय दंफांजों आगजु बानायनाय बेफोरखौ जों फोरोंनाय नुनो मोनो आरो गुबुन हादरफोराव दा जोंनियावबो बेफोरबायदिया जानांगौ ना जानाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना हा-होदो नोंथाङाबो
औ जागोन आं नोंथांनि सिगाङावहा आं जायफोर खोथाफोरखौ आं मोनदांथिनाय मोनदों बा आं मोनथिगौ आं बेफोरनि सायावनो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानबाय जेरै जोंनि हादोरनि सरासन ओमफ्राय जोंनि हादोरनि सोलोंथायायारि ओ खान्थिफ्रा माब्रै आं बेनि सायाव एसे बुंफोरनो सानबाय आरो नोंथांनिङाव जेरै जोंनि हादोरारि होनदों बा थ' नै जोंनि ओनसोलनिखौनो बुंबा जोंनि गुदि फरायसालि बा गेजेर गोजौ फरायसालि बा ओ फरायसालिमा बेफोरनि सानि सोलोंथायारि बिफान बा बिथिंखौनो आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव औ औ नंगौ जोंनाथ' नै बांसिनानो जोंनावहा सोरखारि फरायसालिफोर दं जेरै गावनि बिमा राव जों फरायनाय सर-आ-सरखारि फरायसालि बा गावारि फरायसालिफोरखौनो बुं ओ बिदि औ जोंनाव बेनो आथिखालावथ' नै जोंना मुगाया दावगाबोगासिनो बेबायदिनो जोंनि राव रावखान्थि बा जोंनि थुनलाइ बेफोरबो दावबागोद-आ-दावबागाआ-दावगाबोदों आरोना नोंथां दावगाबो औ दावगाबोगासि बिनो आरो बेबायदियैनो जों जुदि जोंनि गुबै सोलों थाइखौ लानोबा जों गावनि बिमा रावजों फरायनायानो जों बांसिनहै जों बुजिनाय मोनो गियानखौ आरजिनो हायो होननानै गासैबो सानसुमै बिथांमोनमानो बुंबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो आरो बेखौनो जोंनि सोरखारा दा गोदान आ जायथ'बा जों गोदान सोलोंथाइ ओ पलिसि होनना जायफोरा बुङो जिथु निउ इडुकेसन पलिसि नैरोजा नैजि मायथाइ औ बेबायदियैथ' बिथांमोना जोंखौ दा नै जेसेबां ओ नोंथाङा इंराजि मिडियाम फरायसालियावनो फराय बा आलदा ओ मेडियाम फरायसालियावनो फराय थेवब्लाबो गावनि बिमा राव फरायनायखौ बिथांमोना गोनांथार होननानै बुंदों जेरै थाखोबासिम थाखोसेनिफ्राय थाखोबासिम नोंथाङा गाव बिमा रावआवनो फरायनो मोननांगोन आरो ना बिनि उनावस सो नोंथांनि मेडियामा ओ सोलायनो हागोन जेरै इंराजि फरायनो हागोन बा हिन्दी फरायनो हागोन बेबायदि खालामामदों आरो बेबायदिनो ओ गोबां ओ जोंनि गुबुन हादोरनि साय जोंनि हादोरनि सोलोंथाइ जि खान्थि बेफोरो सोलायनांगौ होननानै आं सानो बे आंनि मोन्दांथिसो बा आंनि साननाय आरो आं बेखौ जेबो दस्रा बा गुबुन मानसिफ्रा आं बि बिथांमोनजों दान्थे बिदान्थे जानोबो बिदि थाङाखै ना आं खालि आं गावनि मोनदांथिननाय बा आंनि साननायखौल आं एसे नोंथांनि सिगाङां बुंफरनो सानबाय आरो ना जेरै जोंनि फरायसालिफ्रा गोबां ओ सोरखारि ओ फरायसालिनिखौ आं बेखौनो बिदिन्थि बुंनोसै गोबां जोंना बिराद जोंनाया बिराद गोलैसोनाय आरो ना नोंथां जेरै जोंनावहा औ इनफ्रास्ट्राकचार मोजां गैया आरो जोंनाव जेरै नोंथाङा मोजां फरायनाय ओ जोंनि फरायसालिनि फरायसालिमाखौनो बुं बा न'खौनो बुं बा जोंनावहा टेबोल फोर मासि फोर बा बद बेफोर मोजां गैया आरोना जोंनाव दासिमबो आरो बेबायदिनो जोंना गथ' फोराबो बेफोरनि थाखाय ज गोबां खस्थ' मोनो आथिखालाव बिदुडाबो दुंबोदों गुदुं जाबोदों बेनि थाखायबो फेनफोर बबेबा बबेबा ओनसोलाव गासिबो ओनोल ओनसोलावनो नङा गाससिबो ओनसोलावबो नङा आरो मोनफा मोननै ओनसोलावहा बेफोरो दावगाबोदों जेरै बबेबा बबेबा ओनसोलावथ' जोङो बुं नुनो मोनो नोगोरमाफोरनि फरायसालिफ्रावथ' जों बा कलेज फरायसालिमाफ्राव जों दानिया एसि लागायनायबो नुनो मोनदों आर थाखो खथाफोराव औ नाथाय जोंहा गामि दखरानि बा एकदम गोथौ ओनसोलनि फरायसालिफ्राथ' गोबां जारला बा खस्थ'जों बिथांमोना फरायनांगौ जायो जेरै बे बेयावहाय बिथांमोना थांनो थाख थाखायनो दै बारना थानांगौ जायो बिनि थाखाय दालां गैया बेबायदि जों नुबोगासिनो आरोना बेफोरखौ बेफोरबायादिबो खस्थ' सहायनांदों आरो जोंनाव फरायसालिफ्राव एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बायदि होननानै बेफोरखौ जों फरायहोनांगौ आरो गथ'फोरखौ जेरै आखाइनि हाबा खामानि मावबोनो हानाय बेफोरखौ फोरोंनांगौ आरो जों सोलोंथाइ बिथिङाव एसे जोङो जों एसे सोलायनांसिगौ आरोना सोरखारा बा जोंनि सुबुं समाजनि मानसिफ्राबो बेफोरखौ बिथोन होनाय बायदियै सोरखारखौ बिथोन होनाय बायदियै जों बेखौ सोलायनो हानांसिगोन मानोना जोंनावहा जोङो कुवालिटि इडुकेसन नांगौ ओरैनो जोङो फरायबाल' जाया ओरैनो लिरनो लोंबाल' फरायबला' जाया जों कुवालिटि इडुकेसन नांसिगौ आरोना दानि मुगायावहा अब्लासो जों दावगानो हागोन आरो नोंथां जेरै जों एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसनाय लोगो लोगो नोंथां फरायसालियावहाय जोंहा गावनि देहा बानायनाय बा यगा नङाबा खेला गेलेनायफोरखौ जोङो कम्पालसरि खालामनानै मेन्डाटरिलि खालामनानै बेफोरबाददि जों सोलोंथाइ होबोनो हायो आरो ना गुदि फरायसालिनिफ्रायनो आरो जों गावनि औ जोंनि गोसोखौ मेचिउर मेचिउर खालामनो थाखाय बा जोंनि गियानखौ मेचर खालामनो थाखाय जोङो फरायसालियावहानो जों फरायसालिनिफ्रायनो बा आं थाखो गुदि फरायसालिनि खोथाखौ बुंला आं ओ आ थाखो थाखो दाइननिफ्राय थाखो जिसिम जों मोनसे आयदा लाबोनांगौ आरोना जेरै ओ जों इंराजियाव बुङो बेखौ आं बर' मा बुंङोथाय आं बेखौ रावस्लायनो हायाखै आरोना दायो इंराजियाव बुंनाय जायो बिखौ इटक्स एन्ड इन्टिग्रिटि थिननाय बे औ बे बे आय दाखौ जों सोनांगौ आरो ना उन्दै बैसोनिफ्रायनो अब्लनिसो सासे सुबुङा उनाव देरनानै मोजां गियान मोननो हायो आरो ना मोजां मानसि जानो हायो आरो गियानजों लोगोसे बिथांनि गोसोआ जोबोद मोजां जागोन आरोना मारै आ जोंथाङा एक्टिभिटि लाखिनो हागोन एक्टिभिटि माने नोंथाङा माब्रै जों गाज्रि मावनो हाया बा नोंथांनि अनेसथिआ मारैथागोन बिदि आरो नोंथां औ बेफोरखौ लाबोनो हायो आरोना बिथाङा अब्लानिया मोजां रिलिस सोलोंथाइ लाबोबाय बे आयदानि सायाव अब्लानिया बिथाङा देनां गिदिर गोलाव जानायनि उनावबो बिथाङा मोजां खामानि मावगोन आरो रावनिबो गाज्रि मावनाय नङा आरोना बेबायादि नोंथाङा करापसनखौनो होन बेबायदिखौनो होन बा जिखुनु दाङा बाजि खालामामनायखौनो होन बे बेफोरबादिखौ मावनाय नङा आरोना मोजां जुदि जुदि बे आयदानि सायाव मोजाङै जुदि बिथाङा गोसो गोरबोजों हाबनानै दं अबब्लाानोया बेफोरबाददिखौ खालामनो मोननाय नङा आरोना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां दहाया आं बुंनाय बायदि एक्सट्रा नोंथङा बुंदोंमोन एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस होन्नानै जोंथ' दानि जुग थ जोङो मालाय बेलेग हादरफोराव जोङो गोबां नों उन्दैनिफ्रायनो जिउ राहा लामा दैदेनलांनायनि फोरों सोलोंथाइखौ जों मिथिनायाव
जोंनियावथ' बेबायदि जोंनियावथ' इउनिभारसिटि पास जालायनाय ओ सोरबा डिग्रि पास जानानै दं सोरबा लानानै दं थेवबो मोजां साख्रि बाख्रि खुंनो हायाखै दा बे सोलोंथायखौ जिउ राहा लामा खुंलांनो हानाय बायदि जानो हागौ बिसोर ओरैनोखा थायासे गावनि जिउ राहा लामा खुंलांनो थाखाय लामा बरनना लानो हासिगौमोन नों बिथोंङा बिनि सायाव मा सानखो बेफोरबायदिया जोंनाव जानांगौना जानाङा?
औ नोंथां बिनो औ बेखायनो सोरबा खायफा माखासे मानसिफ्रा बेबायाददिनो जादों नोंथाङा जेरै दा फोरमायबाय जेरै नोंथाङा फोरमायदोंखि फरायनानैबो माने जोंनाया बांसिन प्रायरिटिखौ जोंनि समाजा सोरखारि साख्रि साख्रिखौनो होयो नालाय । बेखायनो खायफा बे समाज दिनै समाजनि नारसिननायावबो मानसिफोरनि बुंनायावबो मानसिफोरा जाय खामानिखौ बिथाङा गोसोजों बा गावा मावनो गोसो जायोमोन गोदो बेखौ मोजां मोनोमोन खामानि मावनानै बे खामानिखौ बिथाङा फरायनायखाय गावनि गोसोनि खामानि बा गावनि हबिखौ गावनि जि जाय पेसन थायो बेखौ मावनो हायाखै आरोना बिथाङा । बेखायनो बिथांमोना बेबायदिबो जानो हा हागौ बे मोजां सोलोंथाइ बा गिदिर सोलोंथाइ लानायनि उनावबो बिथाङा औ बे सोरखारि साख्रिफोर बा जिखुनु समाजनि नांथाबनाय बेफोरावनो बिथाङा नाजाबाय थादों आरोना बेखायनो बिथाङा जौगानोबो हायाखै बा मोनाखै आरोना जायखौ बिथाङा नागिरबाय थादों बेबायदिबो जायो । नाथाय बिनिखायनो
नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय जोंङो गुबुन मोनसे समाव जोङो बे सावरायनायखौ जों लाफिननाय जागोन नोंथां ।
नोंगौे दे दे दे ।
नोंथांजों सावरायनानै जोब जोबोर गोजोननाय मोनबाय । जोबोद सोलोंथाइबो मोननो हाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम । औ